औ नोंथां
औ ओ गोजोन बेलासि सम नोंथां। नों नोंथांनो कल खालामनाय जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोनसे गोनां आयदानि सायाव खोथा सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा नोंनि बेसेन गोसा समखौ आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन मानो हाया जानो।
अब्ला ओ बे गोनांथि आयदायानो जाबाय जों थालिर बिफांखौ बोरै गायो बोरै बाहायो एबा मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो। बैफोरनि सायाव एसे सावरायगोन। नङा होमबा नोंथां।
औ
ओ जों जोंनि थालिर बिफांखौथ' ओ सुबुंफ्रा गोबां ओ बागान गायनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
बैफोर थालिर बिफांनि फिथाइ थालिर फिथाइखौ जों ओ बागान मोनसेनि थालिर फिथाइखौ फाननानै जों गोबां रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
बै रांजोंनो जों जोंनि नांगौ ओ बेसादफोरखौ बायनानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ।
बेनि अनगायैबो जों थालिर बिफांनिफ्राय जों हासार ओ मोननाय जायो। बै हासारजोंनो जों दुब्लि फोथारनि मैगं थाइगंफोरखौ मोजां खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
ओ बेनि अनगायैबो ओ थालिर दंफांनि मैगं जानाय जायो। जायखौहाय खारै मैगं बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ।
ओ थालिर बिफांजोंनो जों खारै बानायजायो ओ बेजोंनो बेनि अनगायैबो जों थालिर दंफांखौ बायदिसिना फोरबोफोरावबो बाहाय जायो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय फोरबोआनो जा हाबायानो जा जेरैहाय जों देवालि बैहा बैयावहाय जों थालिर दंफांखौ लामायाव गायनानै जों आलारि बाथि सावनाय जायो नङा होमबा नोंथां? एबा इसोरखौ फुजिनाय जायो एबा जों बाथौफोरावबो थालिर बिलाइफोरखौ खायफा थालिर बिलाइफोरखौ जों बाउनाय जायो। नङा होमबा नोंथां? बेनि अनगायैबो जों हाबाफारि एबा ओ गामिनि गंसे हाबायाव जों थालिर बिफांखौ ओ गेट हिसाबै जों गायनाय जायो नोङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
बै हाबायावबो जों थालिर बिनि थालिर फिथाइखौनो बाहायो एबा थालिर बिलाइखौनो जों बाहायनानै आलारि बाथि सावनाय जायो, नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
बैफोरबायदि थालिरजों जों गोबां खामानि माव जायो एबा ओ जों थालिर खायफा थालिर बिलाइखौ जों ओ इसोरखौ फुजिनाय जाया। ओ जों खायफा थालिर बिलाइखौल' इसोरनाव बावनाय जायो। जेरैहाय जों मालभग केसे लेपा सिनि साम्फा बैफोरबायदि नि थालिर बिफांनि बिलाइफोरखौ जों इसोरनिसिम बावनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
बिनि अनगायैबो जों थालिर फिथाइजों गोबां फिथा फिथाबो सावनो हायो नङा होमबा नोंथां? बै थालिर फिथाइजोंनो जों एसे आथा गुन्दै गलायदेरनानै एबा मैदा गलायदेरनानै जों बै थालिर बिलाइजोंनो थ थेनानै अरखि गुदुङाव एबा खाराय गुदुङाव जों सावनानै थाब खालामनानै जानो हायो।
औ नंगौ।
बेनि अनगायैबो जों थालिर बिलाइजों बायदिसिना इसोरखौ फुजिनाय गय फाथै बुद मुग बावनानै जों बायदिसिनाखौ फुजा हायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
बेनि जोहैबो जों थालिर बागान गायनानै थालिर बागान आव थालिर माखासे गायनानै जों गोबां फैसा आरजिनो हायो एबा थालिर फिथाइखौनो फाननानै जों गोबां रां आरजिनो हायो बैनि जाहोनाव सुबुं एबा सुबुं माहारिया ओ गोबां रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
थालिर फांखौ जों फोजोबनो हाया मानो होनबा बेखौ दानस'ब्लाबो जों बियो बै गेजेरनिफ्राय गोदान खिलि बफै बोफिनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
ओ मानो होनबा? बैहाय गोबां रोखोम गोबां दै थायो थालिर दंफाङाव नङा होमबा नोंथां? बैफोर दैजोंनो एबा गोदान बिलाइ खिलिफिननानै गोदान थालिर बिफांनि महर लाफिनो, नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
ओ बिब्दिनो गोबां रोखोमनि थालिर दंफां थायो। जेरैहाय मालभग सिनि साम्फा आइथिया थालिर केसेलेपा बायदिसिना रोखोमनि एबा बायदिसिना मुंनि थालिर। दंफां थायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ
बैफोर थालिरखौनो जों जानानै गोबां ओ उदै सुफुंनो हायो एबा गोबां जोंनि सोलेरनि बोलो मोननो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
गोदो गोदायथ' गोदो गोदायथ' बेफोर फिथाइ सामथायाइखौ जानानैनो जोंनि सुबुं माहारिया थांनानै थायोमोन मानो होनबा जों बैफोरबायदि संना खावना जानो रोङामोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
नोंथाङाबो थालिर दंफांनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो। नोंथाङाथ' थालिर बिफांनि बागै माने गोबां खोथा बुंखाबाय जेरैहाय माबादिहाय थालिर बिफांखौ जों माने सुबुंफोरा बाहायो नङा होमबा नोंथां थेवब्लाबो आं आंनि रोंनायनि रोंनायजों नोंथांनो एसे फोरमायनो सानबाय। थालिर बिफांखौ जोङो माने गोबां रोखोमनि मोननो हायो जेरैहाय आइथिया थालिर मालभग केसेलेपा सिनिसाम्पा बेफोरबायदि खायसे थालिर थालिरफोरखौ जोङो माने मैगं जायो आरो खायसेफोरखौ मैगं जानो हाया नङा होमबा नोंथां।
औ
जेरैहाय दा जोङो बै थालिर बिफांनिफ्रायनो जोङो जा थालिर बिलाइ बै थालिर बिलाइजों जोङो माने इसोर एबा भगबान बेफोरखौ जों सिबिनाय जायो। जोङो बै खायसे थालिर बिफांनि बिलाइफोरजों जोङो इसोरफोरखौ सिबिनाय जाया।
औ
जा जों माने
जेरैहाय केसेलेपा आरो मालभग बेैफोर थालिर बिलाइजों जोङो इसोरखौ सिबिनाय जायो एबा जों माने गामिनि खायसे गेदेर बोराय बुरैफोरखौबो जों माब्लाबा माने मान बावो बे मान बावनायाव जों बेफोरखौ जों बाहायनाय जायो नङा हबा नोंथां आरो जोङो जा मा होनो आइथिया थालिरि बै आइथिया थालिरनि बिलाइखौ जोङो गणेश फुजा बै गणेश फुजायाव बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां। आरो जों मोन मा नुनो मोनबोयदि जा जोङो थालिर बिफांनि जा दना बेखौ जों जेब्ला बिफा मा होनो दैफोरा बांद्राय जानानै माने लोमसावो अब्लाना जों बै दैमा ब मा होनो दैबाना जानायनिफ्राय जोङो माने गोजौ जायगासिम थांनो थाखाय बैफोर थालिर बिफांखौ दानफायनानै जोङो जा माने दानफायो अब्लाना बैफोर दानफायनानै जमा खालामनानै जों बेखौ भेल हिसाबै
औ।
जों बेयाव गाखोनानै न'खरनि जा ओ गथ' गथाय ओ फिसा ओ फिसौ बेफोरो माने ज' जानानै माने गोजौ जायगायाव थांनानै थाहैनो हायो नङा होमबा नों
न नोंथां।
आरो जों नुबोयोदि माने खायसे फोरबोफोराव जेरैहाय ओ खाथि खाला आरो माने देवालि बैफोराव जों लामायाव माने थालिर बिफां गायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ।
बे थालिर बायहां गायनायजों आरो लोगोसे सिङाव थालिर माने जा लाइजुलाइ बेखौ होनानै ओ साथि धुुब धुना सावनानै जोङो सिबिनायखौ नुनो मोन्दों। नङा होमबा नोंथां आरो जों नुनो मोनबोयोदि बर' हा
बर' हारि जा
खारदै ओंख्रि बैखौ जानानै जोंना बर' हारिफोरा माने मोनै सिनाय सिनायजाखायो जे बर' हारिफोरा खारै ओंख्रि जायो नङा होमबा नोंथां। बे खारै ओंख्रिखौनो जोङो माने थालिर बिफांनिफ्राय मोननो हायो नङा होमबा नोंथां।
आङो
जेरैहाय दा जों थालिरनि माने जा मुरा आरो थालिरनि जा गेजेरनि बिफां बेफोरखौनो जोङो दाननानै फिसा फिसा खालामनानै जोङो सान्दुंआव फोराननानै बै जेब्ला थालिर बिफाङा रानो बेखौ जों खावनानै खारै मोनो नङा होनबा नोंथां?
औ।
बे खारैखौनो जोङो माने फाननानैबो रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां आरो जोङो जा थालिरनिफ्राय जा जों फिथाइ मोनो बे फिथाइखौ जोङो माने फुजा फाथालफोरावबो जों होनायखौ नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां?
औ।
नोंथाङा नुबोदों जे गोदो गोदायनि माने बर' समाजनि एबा बर'। माने मानसिफोरा बैफोर थालिरखौ माने खावना जानायखौबो जों नुनो मोनदोंमोन। नङा होमबा नोंथां। जेरैहाय दा जों थालिर फिथाइनिफ्रायनो माने ओ मा होनो ओंख्रि जायो। ओ फुजा फाथालाव होयो आरो जा जों थालिर फिथाइ जायो बेनि बेहायबो जों बोलो मोननो हायो नङा होमबा नोंथां आरो जों जा माने गोदो गोदाय माने सुबुंफोरा बैफोर थालिरजों फिथा खामनानै जानायखौबो जों नुनो मोनदोंमोन नङा होमबा नोंथां?
औ।
आरो खायसे सुबुंफोरा गोदोर गोदोर थालिर माने बिफांफोरनि बागान बानायनानै गावनि जा न' माने जिउखौ माने जिउखौ माने खांबोनायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां? जेरै हाय जा गिदिर गिदिर माने थालिर बिफांनि बागान बानायनानै बैसोरो माने गावनि जा समाजाव माने रांखान्थिनि आंखालाव बैफोरनि थालिर फिथाइफोरखौ फाननानै
औ
थालिर फिथाइनि गेजेरजोंनो माने सुबुंफोरा गावनि जिउखौ ओ संनानै
जायनि जाहोनाव सुबुंफोरा थालिर बिफांनि गेजेरजोंबो गोबां रां आरजिनो हादों नङा होमबा नोंथां
औ
नोंथाङा मा होनो नुबोदों दि जे बर' समाजनि जा सुबुंफोरा
फोरा
माने जा थालिर बै थालिरखौनो जोंना से मा होनो थालिर गोमोनखौ जोंना सेफ्लेनानै आरो जा आटा एबा मैदाफोरजों गलायनानै जा जों थालिर बिलाइ बै थालिर बिलाइजोंनो जोंना मेरायनानै साराय गुदुं एबा अरखि गुदुंफोराव होनानै जोङो फिथा सावनायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां
औ
बैफोर फिथाफोराबो जानानै जोबोर गोथाव नङा होमबा नोंथां?
औ
जोंना आरो नुनो मोनबोयदि बर' समाजनि मानसिफोरा माने बैफोर थालिरनि गेजेरजोंनो बेफार फालांगि खालामनानै माने जाबोदों नङा होमबा नोंथां
औ
जोंना दा समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां
औ
नोंथांजों रायज्लायनानै आं गोबां खोथा मोनथिना मोनबाय जाहाथे इउ मा होनो नोंथांजों रायज्लायनो मोनबयो नोंथांनि सायाव गोजोननाय थाबाय।
औ गोजोन्थों नोंथां।
दे हब्ला।